हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांजों आं मोनसे ओ जोंनि ओ जानाय जानाय लोंनायनि आयदानि सोमोन्दै मोनसे ओ बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ आदसा होमबा जों बि बिदिब्ला ओ जागायदोनि मोनसे मा होनो ओ जानाय जानाय होनोब्लाथाय जायखिजाया जानाय लोंनाय आरो बे जानाय लोंनाया जाबाय जों मोनसे ओ मा होनो मोनसे मोनसे बर'नि खायद'। ओ गांजेमा नोंथाङा गांजेमाखो
औ नोंथां बेथ' बिराद गोथाव जानायाव
आदसा नंगौ ना? बे बे गांजेमा खो गुबैयै जोङो माबेनिफ्राय मोननाय जायो बुंनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां बेथ' गांजेमा होननानै बुङोब्ला बेथ' मोनसे मिथिंगायारि जुनारसो
मोनसे ओ मा होनो एम्फौ एम्फौ टाइपनि बेयो एम्फौ टाइपनि जुनार अ अ बेखौ जोङो माबेनि फ्राययो मोननाय जायो ओरैनो
बेखौ जों दा गुबैयै मोननो मोनो होननानै बुङोब्ला जों मिथिंगानिफ्रायसो बुंनांगोन।
औ औ औ औ औ जायखिजाया बे बेयो माया ओरैनो ओ बे बे जिबा मायाव थायो माबेयाव थायो बेयो?
बेयो औ औ अ बेखौ जोङो दैयाव मोननाय जायो।
आदसा औ औ दैयाव दैयाव मोनो नोंथां न' अ नोंथाङा बै गांजेमा बे ओ जिबखौ जाफेरनो मोनबायना नोंथां?
औ नोंथां जाफेरबाय आङो।
औ मा जानानै ओरैनो माबायदि माबायदि मोनो?
थावनाङो
औ औ औ औ बेखौ जों ओरै माबाय दिहाय जाजायो माबायदि मा-माबायदि रोखोमै संनानै जानाय जायो जों बे-बे जिबखौ गांजेमाखौ
ओ आं बेखौनो बुंनो सानोदि दिनैहाय आं गांजेमाखौथ' आं संफेराखै आरो आं बेखौ गावनो हारसिं आखायजों संनानै जाफेराखै गुबुननि आखायजों संनानै जादों
औ औ औ आदसा नंगौ ना नोंथां
जायैखाय माने बेनि सोमोन्दै आं बारा मोजाङै बुंनो हानाय नङा
औ आदसा नोंथाङा बेनि माबायदि जोंङो संनानै जायो बे नि सोमोन्दै मि थिनो लुबैयोना
औ औ आं बेनि सो मोनदै मिथिनो लुबैयो।
औ होमबा औ औ जोंङो बे गांजेमाखौना बेखौ जोंङो फास्टआव दैनिफ्राय जोंङो लानानै फैबाय हमनानै लाना फैबाय बा गुरनानै लाना फैबाय बेनिफ्राय जों लाना फैनानै बे हा गां दं स बै गांखौ जोंङो ओ गारनानै बासिनानै बेनिफ्राय बिनि आथिं बे खौबो जोंङो बायसिनानै गारबाय आरामसे बिनि ओ बिबौ मायबा मायबि बेबादि गाज्रिखो जों गारबाय गारनानै बेनिफ्राय जोंङो थावजों एवबाय बानलु थाइनैसो लानानै ओमफ्राय एवनानै बरियासे बेखौ जोंङो बाथोन देनानै जानाय जायो आरो बिदि रोखोमैनो आरो बे बाथोना बिराद टेस्टि जायो आरो न'
औ नोंथां
बाथोन होनोब्लाथाय बुंनो नांखायो आरोना ओरैबादि गोथाव माने गोथाव जायो औ बेनिफ्राय जोङो बे गांजेमा गांजेमानि अनगायै ओ नोंथाङा माबाफोर ओ खायद' मा माबाफोर ओ आरजानाय आदार बेफोरबायदि ओ जा जा जाफेरनो मोनबाय नों
औ नोंथां आंथ' बेफोरनि बे गांजेमानि अनगायैबो गुबुन खायद' मोनजाबाय जेरैहाय खांख्राइ साम' आरो एंखावरि जोबोर गोथाव जायो जानो
अ अ अ जोङो एंखावरि बै इंखा खावरिखौ ओ गुबै बियो मायाव थायो
एंखावरिया गुबैयैथ' दैयावनो
दैयावनो थायो आतसा औ बे बेयो बेहा आ नुनायाव जों गांजेमा ओ एंखावरिखौ माब माबायदि माबायदि नुयो बेहा गां दङ'ना मा?
औ औ औ बेखौ थ' जोङो बेनि गाबा गुबैयै गोसोम बेया गां बो थायो बे दैयाव थानायजों लोगोसे बे बिरनोबो हायो
औ बिरनो हायो गां दङ' न' बेहा औ औ नोंथाङा बे एंखावरिखौ ओ जाफेर जाफेरबायना? मोनजागफेरबाय अ मा बेखौ जानानै ओ माबायद दि मोनो
जानानैथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओंखामा ख' खबसे बारा हाबबायलायलाङो
औ आतसा बिराद गोथाव आरो न' ओ ओ औ औ औ ओ बे बे एंखावरि आरो गांजेमा बिसोरो ओ दैयाव थायो दैयाव थायो बेनिफ्राय उम ओम ओ गांजेमा गां जेमानि गांजेमानि ओ बेहा दाइरेक्टलि दैयाव माबायदि थायो आरो बेयो माबायदि फिसा आजायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां एसेबां गोथौयै मिथियाब्लाबो जोंङो गावनि मेगनजों सम सम नुनो मोनो।
औ।
दुब्लियाव बा जायखि जाया बिलोआवनो जा बिलोनिनो जा दुब्लिनिनो जा दै गोनां मोनसे जायगायावहाय
औ।
माखासे हाग्रा रजनाय थायो। बै हाग्रा रज नायाव जेरैहाय बैफोर हाग्रायाव जेरै खोथिया बा थास' बिफां बा जोंनि गांसो रो खोमनि हाग्रा बेफोर जुदि रजनाय थायोब्ला दैनिसिंआवनो थायो अब्ला बे दैनि बै लाइफांफोरावहाय बिमाया बै गांजेमा बिमाया बिदैखौ बै लाइफाङाव दैनानैसो
औ औ बिदिसो बिदिसोना नोंथां। औ औ बेनिफ्रायनो बे बिदै बिदै दैैयो आरो न बे बिदैनिफ्रायनो फिसा जायो न। औ। फिसा जायो।
आरो बेनि बिदैयाहाय आलादा आलादा जाया। मोनसे जायगायावनो बा मोनसेयावनो थुबुर जमा जाजोबनानैसो बेयो फिसा आजायनाय। नुनो मोनो।
औ नंगौना औ बेनि ओमफ्राय नोंथांङा दानि मोनसे होनबावदोंमोन माने खांख्राइ बे खां खांख्राइनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर ओ मिथिगौना खांख्राइनि जों गुबै खांख्राइखौ माबेनिफ्राय मोननाय जायो बे खांख्राइखौ
औ खांख्राइआथ' दिनै गुदुङावसो मोननाय जायो बेखौ गुदुङाव थायोब्लाबो बियो औ गुदुङाव थायो। थेवब्लाबो जों बेखौ दैयावबो मोननाय जायो। माखासे दै गोनां गुदुं बा जोंनि दैमा दैमानि रुगुङाव थानाय जाखिनि गुदुं बेफोराव जों खननानै मोनो। मोननायखौ नुनो मोनो। आरो जों खन'नानै मोनबोदोंबो।
आतसा ओमफ्राय बे बेयो गुदुङाव थायो न' मा होनो एसे हाब्रु सिदोमा जायगायाव थायो आरो ना खांख्राइआ औ आदसा खांख्राइ बेनिफ्राय ओ बेनि खांख्राइखौ नोंथाङा ओ जाफैबायना
औ नोंथां जाफेरबाय नोंथां।
औ जानानै माबायदि मोनो नोंथाङा बे औ गोथाव औ औ औ बेखौ जोङो खांख्राइखौ ओ मा मा बाय जे रोखोमै संनानै जानो हायो मिथिगौना नोंथाङा?
बेखौ जों गिबियावनो गुरनानै बा हमनानै लाबो बोबाय हमनानै ला खांनायनि उनाव जों बेखौहाय दि बासिनोबा खौ जों सायनो नांगोन।
बेनिफ्राय
बेनि उनाव जोङो बेनि ओ देहायाव थानाय बा गाज्रि बेसाद गाज्रि बेसेन जेरैहाय बिनि बिखुं बिखुंखौबो जोङो गारो आरो बेनि माखासे आइ। जों फिसा फिसा। बिथिं थायो। बेफोरखौबो जों गारनाय जायो गासिबो। गाज्रि बुस्थुखौ जों गारनानै बेनि बिखब। बा बिखबनि जोंनि सिङाव। थानाय जाखिनि जाथावना।
ओ जा अ औ औ जाथावना मोदोम
एवनानैबो जायो ओं मोदोम एवनानै जायो आरो जों माब्लाबा समाव जों सावनानैबो जानो हायो उम उम सावनानै जोङो बेखौ बा बाथोन खालामलायनानै जानो हायो आरो। आरो लोगोसे। गोबां मैगं। फोरजों बेखौ जाफानाय जेरैहाय जों मैथाजोंबो जायो। जाय बा गोखै मैगंजोंबो। जों बेखौ बांसिन जा
जानो औ जानो हायो आरो न आतसा बै मैथाजोंदो बे। मै। थाया ओरैनो बिनो माबायदि बियो मैथाया मा। मा जिनिस बेयो।
मैथायाथ' जोंनि बेयो ओ लाइफ।
लाइफां अह आतसा लाइफां अह नंगौ लाइफां फां ओ बेयो फाइफां बे लाइफाङा मैथाया गोख
औ औ गोखै जायो।
औ। अके आ सार बेखौ जोङो खांख्रायजों जानो हायो आरो न'। औ खांख्राइजों खांख्राइजों ओ मोजां। जानो। मोजां मोजां जायोना गोथाव जायो ओ थिगानो दङ जोङो बेफोर खायद'फोरखौ। जायोब्ला मोजां आरो जोङो ना। जोंनि देहानि थाखाय एकदम जोबोर ओ मोजां आरो देहानि थाखायनाा बेफोरो बेफोरखौ जोङो ओ दैयाव। गासिखौबो जोङो दैयावनो मोननाय जायो खांख्राइ ओ मा होनो मोनसे
जेरैहाय
एंखावरि औ, गांजेमा औ। बेनि फ्राय बै खांख्राइ
औ नोंथां।
ख्रायहा ओ बिहा ओ आथिं आथिं दङोना ना बिहा खांख्राया? औ आइथें आइथिंजो बेनिफ्राय मा होनो मोनसे बेहा ओइ मा होनो दाबु खांख्र' दाबु दङ' न'? ओ दाबु थायो ओ बे दाबु बे बे माने बे दाबुजों थार माने बेयो मा खालामो ओ गावनि जाग्रा आदारखो माबा खालामो आरो बेयो ना ओ उम।
थि होनायजों लोगोसे बेयो गावनि बा गावखौ जिउ दैदेननायाव बाहायो आरो।
अह बे आथिंखौ आरोना दाबुखौ? अह। अह, आथसा जोङो बे जानायनि सोमोन्दै ओ गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नोंथांजों ओ जोबोद जोबोर गोज होनो मोनबाय नोंथां। ओ बिदिब्ला जोङो दोनथ'नसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों
औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ।